औ।
नोंथाङा मोजाङै खोनांदों ना आंनि रावखौ
औ खोनादों नोंथां
दोनै नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं मोनसे टपिक लानानै फैदों
औ
नोंथांजों सावरायनो थाखाय नोंथांजों आङो बेफोर बे टपिकखौ सावरायनो हागोन ना बे टपिकआनो जाहैबाय दैनि सायाव
नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना
आङो दिनै नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय दैनि सायाव
अ अ
नोंथांजों आङो दैनि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
दै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मोनथिखायो नङा नोंथां?
औ औ
दैयानो जोंनि मोनसे जिउ मानो होनोब्ला दै गैयाबा जों बयबो सुबुं एबा गासै जिराद एाबा बेदि लाइफांफोरानो दै गैयाबा जोङो थांनानै थांनो हाया। मानो होनोब्ला दै गैयाबा जों थांना थानो हानाया एसे गोब्राब जागोन मानोना जों दै गैयामोनब्ला दायो जोंनि बिथिंगायाव गासै थानाय दंफां लाइफां बिफांफोरानो बिदि रानलांगोमोन। आरो बिदि जोङो थांना थानायखौ जोङो नुनो मोनामोन। जोङो जों जोंनि सुबुं मानसिफोरखौनो जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जेरै जों मानसिफोरा सप्तासे मानि एबा दानसे मानियाव जों ओंखाम जायालासिनो थांनानै थानो हागोन। नाथाय जोङो दैखौ जोङो जेब्ला लोङालासिनो थागोन अब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मानोना जोंहा गारामाफोरा रानखांगोन आरो जोङो थैनायनि लामायाव फैगोन। दै गैयाब्ला जोंनि दंफां लाइफांफोराबो थांनानै थानो हानाय नङा। मानोना बिसोरनो बिदि देरनो थाखाय बिदि मोजां बिदि बिलाइ खिलि हरनो थाखाय रोदाया हासिङाव स नि थाखाय बिसोरनो दैनि गोनांथि दङ बिदि गोरान हायाव बिदि जोंनि जोङो आबादफोरखौबो जोङो मावनो हानाय नङा। आरो बिदि बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो गायनो हानाय नङा। मानोना गोरान हाया बिदिनो जोंनि दंफां लाइफांफोरा बिदि गोथौ बिदि हासिं बिदि आगान सुरहरनोखो हानाय नङा आरो बिदि मोजां बिलाइफोरखौबो जों खिलिनो हानाय नङा। जायनि जाहोनाव बिसोरबो दैनि गोनांथिनि जाहोनाव बिदि रानफावगोन आरो बिदि थैनायनि लामायाव फैगोन बिदिनो जोङो दै गैयाब्ला जोङो बिदि गोबां बिदि आबादफोरखौबो जोङो मावनो हानाय नङा। जेराव जोङो दैज्लांनि समाव जोङो बिदि फोथारफोराव जोङो जोंनि जानायनि थाखाय जोंनि आबादफोरखौ जोङो मावो। आरो बे आबादानो मोनसे जों सुबुंफोरनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि राहा लामा बायदि मानोना बे आबादखौ मावनानैनो गोबां बिदि सुबुंफोरा जिउ खांबोगासिनो दङ। गावनि जिउआव नांगौ जानाय थाखा फैसा बेफोर रां फोरखौ जोङो बे आबादनिफ्रायबो मोनो। नाथाय जेब्ला जोङो दैखो मोननाय नङा। जेब्ला जोंनियाव बिदि दैया थानाय नङा। अब्ला जोङो बे आबाद मावनानै मावनो हानाय नङा जाहोनाव जोङो बिदि आबाद मावनो हायैनि जाहो दखानाव जोङो जोंनि जानाय बिदि माइरं माइ जों बेफोरखौ मोननो हानाय नङा आरो जोङो बेबायदिनो जोंबो थैनायनि लामायाव फैगोन जोङो बिदि गोबाव दिन बिदि संसाराव जोङो दै गैयालासिनो थावररायनानै थानो हानाया गोब्राब जागोन।
औ औ
आरो जोङो बुंनो थांबावोब्ला बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरानो बे दैनि थाखायबो थांनानै दङ। जेरै मोसौ मोसाफोरखौबो जों नायनो थाङोब्ला बिसोरबो बिदिनो लाइफांफोरफोरखौ जायो बिदिनो हाग्रा बंग्राफोरफोरखौ जायो। बिदि गांसोफोरखौ जायो। बिसोरबो बिदि गांसोफोर जाखांनायनि उनाव बि जेबोब्ला बिसोरहा उदैयाव बिदि जानायफोरा आदारफोरा हजम जायो अब्ला बिसोरनोबो दैनि गोनांथि जायो। बिसोरबो दै गाङो जेब्ला बिसोरो दैफोरखौो मोनलोंनाय नङा अब्लाना बिसोरना बिदि हजम जानाय बिदि आदारफोरा बि दै गैयाब्ला एसेग्राब मोजां जानाय नङा। आरो बिसोरनियाव बिदि गाराामारा रखांनायफोरा जागोन आरो बिसोरबो बिदि आजारफोर जानाय बेफोरबो बिसोरनि गारामाफोराव रानथाबनानै बिदिनो नांथानायफोरा जागोन। जाउनाव बिसोरबो बिदि थांना थानाया गोब्राब बिदिनो गोबां बिदि बिदि दंफां लाइफांफोराबो बिदि दैनि थाखाय थांनानै दङ दै गैयाब्ला दिनै बिदि जोंनि सोमखोर मिथिंगाफोरखौबो जोङो मोननो हानाय नङामोन जेराव जोङो समायना सोमख मिथिंगानि सायाव सोनारना दङ। बेफोर गासैबो दैनि थाखायसो जायो मानो होनोब्ला बिदि गोरान जायगायाव जेरै रेगिस्तानफोरखौोननो जों नायनो हायो बेफोराव बाला हामा दङ बेफोराव एसेग्राब बिदि दैनि एभेलेबल बिदि बाहायनो थाखाय हाया मानोना बे जायगाया गोरान जायगा बे जायगायाव अखा हानायाबो खम आरो दैनि बिबाङाबो खम बिनिखायनो बे जायगायाव बिदि रानस्राव आरो आरो बालि दङ जेराव जोङो नुनो मोनो बिदि गोथां बिलाइ गोनां लाइफांफोरखौ जोङ नुनो मोननाया गोब्राब मानो होनोब्ला बियो रानस्राव जायगा आरो बेयाव बिदि गोथां बिलाइ गोनां बिदि लाइफांफोरा रज' ज'वा बेयाव जोङो लाइफांफोर बिदि दंफांफोरखौ जोङो नुनो मोनोबा बिदि गोरान रानस्राव बिदि बिलाइ गैयि दंफांफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। आरो बिदि केकटास दंफांफोर बिदिनो सु गोनां बिदि बिलाइ गैयि बिदि दंफां लाइफांफोर बिदि लाइफां फिसाफोरखौो जोङो नुनो मोनगोन नाथाय जोङो बिदि सोमखोर गोनां गाब गोनां बिदि लाइफांफोरखौ जोङो नुनो मोना बेफोर जानायनि जा खानो जादों बे दैनि आंखालाव जादों बेफोर गासैबो दिनै अखानि थाखायबो जोङो दैखौ मोननो हायो आरो बे दैफोरा जेब्ला अखा हैनायनि जेब्ला दैफोरा हाखरफोराव जमा जायो जेब्ला गोबां बिदि हाखरफोराव बिदि फुख्रिफोराव जमा जाना थायो अब्ला जों जोङो बे दैफोरखौबो बाहायनो हायो बिदि जोंनि बारिफोराव बिदि मैगं थाइगं गायनायफोराव जोङो बेफोरखौबो बाहायनो हायो जाउनाव जोंनि मैगं थाइगंफोरनि महरा बिदि मोजां लायो आरो जोङो दै गैयाब्ला जोङो मानसियानो बिदि थांना थासिननो हानाय नङाब्ला मानो होनोब्ला जों बिदि गोबां बिदि दान्दिसे खामानि मावब्लानो जोङो मेङो आरो जोंनि देहानिफ्राय बिदि जेब्ला जोङो गरम मोनो एब्ला जोङो गोबां बिदि मेङो अब्ला जोङो दै गाङो अब्ला बे समाव जोङो दैखौ जोङो मोनलोङाब्ला बिदि थैगोन बादि मोनो जेब्ला जोङो दैखौ मोनलोङो अब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोंनि जिआव जिउआ थाजिम मोनो थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला जोङो दैखौ मोनलोंनाय नङा अब्ला जोंहा गारामा रानखांगोन आरो जोंनि जिउआव बिदि गोलोमदैबो फैनाय नङा। जोंनि देहानिफ्राय आरो जोङो बिदि गोब्राब बिदि बेरामाव गोग्लैनानै बिदि गोबां बिदि गोब्राब बेरामाव जोङो थानो गोनां जागोन। बिनिखायनो दैयानो जोंनि थाखाय बुहुद मुल्यमान एबा जोंनि जिउनि थाखाय दैया जोबोर गोनांथार। नोंथाङा बे दैनि बागै एसे आंनो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंलांबाय ओ बे थारैनो सैथो मानो होनोब्ला
जोङो दैनि अनगा मालाबाबो थांना थानो हाया मानो होनोब्ला दैयासो जोंनि जिउ
दै मोनलोङाबा जोङो ओ दसे समखौनो थानो हाया ओ
औ
जे जोङो ओ दा जोंनि बार मणडलावहाय ओ जौसे खोन्दोआव स्निजिसे जौखोन्दोआनो जोंना दै।
औ
नङा होनब्ला नोंथां।
औ
दा दै गैयाब्ला जोङो थांनानै थानायाव गोब्राब जायो जेरै ओ बालाहामाफोरावहाय ओ बेलेग गुबुन जुनारफोरानो थांना थानो हाय हायिखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा बेवहाय बिफां लाइफां जोंनि रखोम सोमखोर मिथिंगा थाया नालाय आरो दैफोरखौबो जे बिसोरना मोनसे जा गोथौथार दैखरफोर थायो बेफोरबायदियावसो बिसोरो गोजानै लानानै फैनांगौ जायो बेफोरखौ बो बालाहामायावहाय मा जुनारा बांसिनै थानो हायो होननानै बुङोब्ला उद। बे उदा माबोरै थानो हायो होननानै बुङोब्ला बे बियो जे खनसे दै लोंनायावनो गोबाव सम थानो हायो होननानै खोनादों आर ना नोंथां? जे बिसोरो बाला गुदुुंावहायबो बिसोरो थाबायनो हायो बाट दैखौ गोबाव समनि थाखाय लोंनानै लानो हायो होनना बेफोरबायदिनो बालहामायाव थानाय सुबुंफोरखौ बे जुनारानो एसे मदद खालामनायखौ आं नुहरो आरोना नोंथां। जे गोजान गोजान निफ्राय दै लायनाय बा दै खावखांनानै लाबोनांगौ जायो बेवहाय बे जुनारानो बिसोरखौ मदद खालामो जे बे जुनारा गैयाब्ला बिसोर बिसोरनावहाय बिसोरो जाहाथे दै गांनाय दैखौ लानानै फैनांगौ जायोब्ला जे बिसोरो थिखांनानै लाना फैनो हायाबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला बे बालानि दुंखावनायावहायथ' जोङो थाबायनो हाया नङा होनबा नोंथां? बेनि थाखायनो दा जोङो जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला अब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव माबलाबाबो दैनि खमिया जायाखै जोंनाव लोंनायनिफ्राय लानानै ओ जि दुगैनाय जि सुनाय गासैबो बिथिङावनो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो दै खम जानाय नो मोना जोङो माइ गायनाय माइ गायनायावसो ओ जोङो दा बे नै दा सोलिबाय थानाय बोसोरनैसोआवसो एसे दैनि खम खम जानायखौ नुनो मोनदोंमोन नङा होना नोंथां जे थांनाय बोसोर जेरावहाय जोंनिया अखा गैयैनि थाखाय जोङो माइ आबादखौनो मावनो हायाखैमोन
औ
आ जोंनि अखा हायैनि जाहोनानो जादों जे जोङो आबहावाखौ बांद्राय गुबुंहायनि थाखाय
जे बांद्राय बिदि गेब्रें होबाय थानायनि थाखाय जोंना अखा हायाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो जोङो दा अखानि बिबांखौ एसे खम मोननाय जादों आरोोना नोंथां
औ
जे जोङो मिथिंगाखौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला बा जोङो मिथिंगाखौ मिथिंगानि आबहावाखौ गुबुं होआबा जोङो दैनि आंखाल जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला जे जों जों गारि मथर सालायनायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरासो सायाव थाङो
जे बेफोरो थाङोब्ला एसिड अखा जानानै सिरिबोयोबा जोंनि लोंनाय दैफोरा गुबुङो बा सुबुंनि देहाफोराव ओ बेमारबो सोमजिनो हागौ ओ आरो लोंनाय दैया गुबुंनायनि उनावथ' जोङो ओ बेमारानो जाखागोन नङा होनब्ला नोंथां जोङो दैमा दैसाफोराव बो हाफोराव गारनाय गासिबो गाज्रि बुस्थुफोरा जोङो बे सिङाव थांबाय थानानै बियो दैजों मिक्स जानानै बियो जोंनि जिउखौ खहा खालामनो हायो बेनि थाखायनो जेसे हाग खौ जोङो सांग्रां थानाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो दैखौ लोंनानैसो थांनानै थायो नालाय आदार जानानैनिल'थ' जोङो थांनानै थानो हाया बेनि थाखाय बेखायनो जोङो दैखौ
दै गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो मिथिंगानि मिथिंगानि बारहावा गुबुंनायखौ होबथानांगोन बा जोङो हा फोराव जानला मोनला जाबोर जोनथर गारनायफोरखौ प्लास्टिक प्लुस्टिक गारनायफोरखौ जोङो गारोब्ला बा दैयाव लेथ्रा मैला जिफोरखौ सुवालासिनो बा दो दाख्लाफोरखौ गारालासिनो जोङो मोजाङै लाखि लायोब्ला जे जोङो बेमारनिफ्राय बारग'नो हागोन ओ ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां मोनथियै बाथ्राखौ दिनै आं मोनथिनो मोनबाय नोंथांनि फ्राय अब्ला आं नोंजों रायलायनानै जबोद गोजोननाय मोनबाय
औ थारैनो नोंथां ओ एसेनोसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।